औ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना? औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जौखौ माबोरै बानाय नायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जौ होनबाथ' जों मिथिखायो नोंथां जौआआबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङा रि जाय गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोगासिनो दं जोंनि ओनसोलखै जौखौ माबोरै बानायो होनब्रा सिगां जोंना जौ बानायनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो माइरंखौ जोंना बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो नङाबा खायसेया न'निनो जि माइरं बिदिनो माइब्रा माइरं आरो बिनि अनगायैबो जोंना खनसे्रेलनि माइरं बेफोरजोंबो संनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि बायदि जोंनि ओनसोलखौ एंखुरनि जि माइरं बेजों संनायखौ नुनो मोनला आरो नों थां बिदिनो सिगाङावनो जोंना नांगौसेबां जखानि माइरं ला ग्रोनानै सुनानै संग्रोयो। बिदिनो संखांनायनि उनावसो जोंना प्लास्टिक नङाबा थालिर बिलाइ बेफोराव एरनना लाग्रोयो एर'ना लाखांनायनि उनावसो जोंना एमाव होनांगौ एमावा एमावखौबो जोंना देफ्लेना गुन्द्रा बानायना बानायना लाग्रोखायो नोंथां। बिदिनो बानायना लाखांनायनि उनावसो जोंना बे सिगाङावनो जे संना लाखानाय बेखौ एरनना लादोंमोनना बेयाव इसे एसे दै सारसो सारसो फोनो आरो नोंथां। बिदिनो एमाव फोनखांनायनि उनाव जोंना प्लास्टिकजों नङाबा थालिर बिलाइजोंनो हरनै हरथामसो खोबना दोनो।
बिदिनो जेब्ला खोबना दोनो हरनै हरथाम बेनि उनाव जोंना ओ फ्लासतिकनि बालथिं बालथिं नङाबा जि थौ बेफोराव सोखाङो आरो बिदिनो सोखांनायनि उनावनो जोंना जेब्ला दै होबावो अब्लानो जौ गिसिनि महरा मोनो।
जोंना जौखौ जौ गोरानबो मोनबावो जौ गिसि सिङावनो बानायना लानाय बेनिफ्रायायनो जोंना जौ गोरान महर होबावनो हायो नोंथां बे जौ गोरानखौ जोंनिखै माबोरै बानाय यो होनबावबा जोंना सिगाङावनो थौआव सोखांना लानाय बेनिफ्रायनो जोंना मावनाय जायो। बे मावनायाबो जोंनि ओनसोलखै मोननै रोखोमनि मोनसेया जि हानिदो बे सिङावनो दिहुननाय दुमनाय होनो आरो मोनसेया जोंना पाइपनि हेफाजाबजों बथलाव दिहुननाय बिदिनो बथलजों दिहुनायावबो जोंना दुमनाय बायदिनो फायलानिबो गोनांथि जायो नोंथां। बिदिनो जौ बानायनाय समावथ' जोंना एमावनिबो गोनांथि जायो नालाय नोंथां बे एमावखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोंनि ओनसोलखौ सिगाङावनो हाग्रानि मोखोना बिलाइ न'निनो खान्थाल बिलाइ आरो हाग्रानि बाव दंफां राखेब बेफोरखौ जमा खांनानै देना लाग्रोयो उवालाव देना लाखांनायनि उनाव आरोबाव जोंना माइरं होयो। माइरंखौ होफानायनि उनाव आरोबाव जोंना सिङावनो देना लानायजों देना लायो आरो नों नोंथां बिदिनो देना लाखांनायनि उनाव जोंना संग्रायाव नङाबा सानद्रियाव बोखांना लानानै दै सारस्रो सारस्रो लादु महर बानायो। बिदिनो लादु गथा गथा बानायखांनायनि उनावसो जोंना सानद्रियाव नङाबा संग्रायावनो इसे सिगांनि जि एमाउ दोननाय बेफोरजों सारसो सारसो होबावनाय नानै जि साल दावखुमाय हाग्रानि दिंखिया फाग्ला होनो बेजों खोमना दोनो आरो नोंथां। बिदिनो खायसेया बिदिबो खोबना दोनो आरो खायसेया जि जि गोरान बेफोरजोंबो खाथबनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बिदिनो होनब्लानो जोंना एमावनि महर जौआव फोनजानाया जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथां मोननि ओनसोलाव जौखौ माबोरै सङो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ बेबायदि रोखोमैनो जोंनि ओनसोलाव ओ जौखौ बानायनायखौ नुदों आरो।
औ जोङो जौखौ बानायनो गोनांब्ला गिबियावनो
ओ एमावनि गोनांथि जायो। जोङो एमावखौ बानायनो थाखाय ओ मिथिंगानिफ्राय मोन मोननाय बायदि जेरैबायदि ओ मोखोना बिलाइ, खान्थाल बिलाइ आरो दावस्रि आथें आरो थेमा बिलाइखौ होनाय जायो आरो। दे एमावा गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव ओ जोङो बेवहाय माइरंनिबो गोनांथि जायो आरो। जोङो बेखौ माइरंखौ न'निखौबो बाहाय जायो नङाब्ला जोङो बाजाराव मोननाय नाय दा सालानि माइरं बुङो बेखौबो जोङो बाहायो आरो। बेखौ जोङो लाबोनानै ओ दसे सम सोमनानै जोङो बोखांना बेखौ जा बुथुमना लानाय हाग्रानि जा ओ मोखोना बिलाइ बायदि बेफोरजों ज जोङो जमा देफानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ ओ‌ बेखौ देखांनानै जोङो ओ मोजाङै ओ दाला बायदियाव दिहुना लानानै जोङो बेवहाय एसे दै होनानै बेखौ गलायनाय जायो आरो गलायखांनानै बेखौ जोङो ओ लारु बायदि गथा गथा खालायो। बेनि उनाव जोङो ओ सिगाङाव एमाव बानायखानाय गोरान बेखौबो जोङो सिफ्रुनानै बेवहाय सायाव सारनानै होनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ जोङो बे सायाव हिजों खोबनानै जोङो ओ थाब राननाय बायदि जिगाबखौबो होना होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला साननै सानथाम मोजाङै फोराननायनि उनाव जेब्ला बियो रानो अब्ला जोङो बेखौ जोदौआव नङाबोला बथल बायदियाव सोना दोननाय जायो आरो। जाहाथे एमावा हामा जायैबायदि। बेनि उनाव ओ जोङो जौखौ बानायनो थाखायबो माइरंनि गोनांथि जायो आरो गिबियाव नो जोङो‌ ओ माइरंखौ न'निखौबो बाहायजायो नङाबोला जोङो बाजारनिफ्रायबाबो लायनानै बेखौ संजायो। ओ‌ जोङो जौखौ ओ बेफोरबादि न'नि जानाय माइरंनि अनगायैबो जोङो माइरं गोसोम आरो माइब्रा माइरंनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो। जोङो ओ गिबियावनो माइरंखौ मोजाङै सुनानै बेखौ ओ दैजों संनाय जायो ओंखाम बायदि। ओ बेनि उनाव ओ बे खौ ओ प्लास्टिकाव दिहुननानै एसे गुसु जानो होनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला बियो गुसु जायो अब्ला जोङो बेवहाय दा एमाव ओ दानानै नानै लाखानाय बेखौ जोङो सिफ्रुनानै बेयावहाय फोननाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला ओ सानबा बा सानब्रै जायो ओ बेनि उनाव जे बेयो जेब्ला मोजाङै सेवनाय बायदिबा रोसि ओंखारो बेखौ जोङो खान्था नङाब्ला बाल्थिं बायदियाव दिहुना लानाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ जुदि ओ सेरेब बा जौ गोरान दिहुननो गोनांब्ला जोङो बेखौ ओ जेरै ओंखाम खौ सङो बेफोरबायदि आरोबाव ओ बेवहाय दै होबावनानै जोङो ओ अराव संबावनाय जायो आरो संनानै बेवहाय ओमफाय जोङो मोनथाम आगजुनि गोनांथि जायो ओ जेरै ओ ओ जखाय बायदिया थाखाबाय बे नि उनाव जोङो खान्था आरो पाइप होनाय जायो आरो जाहाथे बेनि खफुआ ओंखारनानै बिखि ओ सेरेब बायदि ओंखारनाय बायदि बेनि उनाव सायाव जोङो आरोबाव ओ दैनि खान्था होनाय जायो आरो ओ बेबायदियैनो जोङो ओ जौ गोरानखौ बानायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो माइब्रानिफ्राय बे जौ‌ बानायनो गोनां ब्लाबो जोङो बेबायदियैनो माइब्राखौ गिबियाव सं लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेवहाय एमाव होनाय जायो आरो जोङो बेव हाय एमाउखौ एसे ओ खम होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो माइरं गोसोमनिफ्रायबाबो जौ बानायनो थाखायबो बे बायदिनो ओ एमाखौ एसे खम होनाय जायो आरो जोङो जिउखौ गोदो खोनादोंमोन आरो ओ जेब्ला आबाद मावोमोन ओ दुब्लि फो फोथाराव अब्ला मेंनायखौ खारहोनो थाखाय जोङो आबै आबौ मोननि दिनाव लोंनायखौ खोनादोंमोन आरो ओ बेनि उनाव जोङो खायसे आइजोफोरखौ गावनि नखरखौ खुंनो थाखायबो। जोङो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ जा जोंनि आंगो फोरबो बैसागु फोरबो आरो खायसे हाबा फोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जौखौ बेफोरबायदि ओ हाबा बा खायसे हाबाफारियाव बाहायोना?
औ बाहायो नोंथां नोंथाङा जि सिगाङावनो फोरमायदों बैसागो फोरबो बिदिनो सावरि बादालि जानाय पस हाबा बेफोरावनो बाहायो आरो नोंथां। बिदिनो हाबानि समावबो बोन सिननाय जाहोनाय लोंहोनाय रायजोनो रायजोखौ बुजायनाय। बिदिनो सावरि बादालि समावबो ज ज खामानि मावनाय, आइजोफोरनि ज ज माइ गायनाय बेफोरावनो जि मेङो बेफोरो मेंगायो होननानै जोंनि ओनसोलखैबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ जौखौ बैसागो बोथोरनि अनगायैबो जोङो ओ मागोफोरावबो जोङो लावखार ओ लावखार गुमनाय बुङो बेखौ बेवहायबो जानायखौ बाहायनायखौ नुदों आरो ओ जोङो बेनि अनगायैबो ओ जेब्ला हाबा फोर जायो अ नङाब्ला कास बायदिफोरावबो बाहायनायखौ नुदों आरो ओ जोङो बेनि अनगायैबो खायसे जेरै फांसन बायदि गिदिर फांसन साहित्य सभाफोरावबो जोङो बेफोरखौ ओ बाहायनायखौ बा सिनायथि महरै खिथिनायखौबो नुदों आरो नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ दोनथनो हासिगोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नों।
औ गोजोन्थों।